नोंथाङा खोनादोंना आंनि रायलायनायखौ?
औ नोंथां खोनागासिनो नोंखो-नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा सम होनो हागोनना दसे?
मा?
नोंथाङा दसे सम रायज्लायफानो हागोन नामा मोनसे आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो लादोमोन आरो।
औ हागोन नोंथां।
अ आं नोंथांजों फोरबोनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथा
दा सावराय जासिगोनना नोंथां?
औ जासिगोन।
ओ फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो उम मा रंजालि रंजाथाइ मोनसे फोरबोखौनो मिथिना मोनो जेनेबा जोंनि बर'फोरनि बर'फोरा गोदो गोदायनि फ्रायनो माखासे फोरबोफोरखौ बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंबोनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुनो मोनदों। जेबायदि जोंनि फोरबोफोरनि गेजेराव जोङो गाहायै मोननो हायो बैसागु फोरबो मागो फोरबो आरो काटि-काटि बिहु एबा काटिगासा होननानैबो मिथिनाय जायो आरो
औ
उम बे फोरबोखौहाय जोङो बर'फोरा जोबोद गाजा गोमजायै फालि-फालियो मोनथाम फोरबोखौबो गाजा गोमजायै बर'फोरखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो गिबियावनो उम बैसागु फोरबोआनो जोंनि गिबि एबा आंगो जायखौ बर'नि आमाय थुख्लु होननानैबो बुंनाय जायो नोंथाङा थारैनो बे बाथ्राखौ मिथियोबो जानो हागौ ना नोंथां
औ मिथिगौ
औ बे बैसागु-बैसागु समाव जों गासैबो बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरल' नङा गासैबो आसाम बा गासैबो सुबुंफोरानो बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ जों गोदो गोदायनिफायनो नुबोदों बैसागुआनो बोसोरनि गिबि दान महरै बैसागु समावहाय बिफां दालइफोराव गोदान गोदान बिलाइ खिलिनायजों जोबोद मिथिंगाया समायना मोनसे गाब लायो आरो बेवहाय गासै सुबुंफोरनि गोसोआबो रंजानाय सोमजियो जेरावहाय जों गासिबो खौसेयै बैसागु रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो गिबियावनो नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बयबो गासै बर' माहारियानो जों मोनथिखागौ बैसागुखौ गोदो गोदाय आजै आबौमोननिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं एबा दाबो फालिगारनायखौ जों नुनो मोनो बैसागु समाव गासैबो दुखु दाहा खामानि दामानिखौ दोनथ'नानै जों बयबो सुबुं माहारि बा बर' माहारियानो जोङो रंजानायखौ नुयो नुनो मोनो बेयो मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंनो हायो जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन बैसागुआ बर'नि आमायथु ख्ल' बिख खौ बुंनायाव जेबो गोरोन्थि जाया मानो होनोब्ला बैसागुनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि मोनसे हारिखौ जोङो सिनायथि होनो हादों माने जों बर' हारि होननानै जोङो मोनसे गोजौ जौसाङाव सिनायथि होनो हादों । बेजों लोगोसेनो बैसागु खौ ओनसोल लायो ओनसोलबा गोदोनिफ्रायनो स्नि सानसिमसोखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनबोदों । बेबायादिनो सैथ्र' दाननि जोबथा दिनाव जोङो मोसौ बैसागु जायखौ जोङो मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै माखासे फिथाइ सामथायाइ बिबारफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानानै मोसौनो गानहैयो आरो बेज बेजों लोगोसेनो गोसोम दागो थुनायखौ जोङो नुनो मोनो ।
थारैनो नोंथां
बेनि बैसागनि से थारिक खालार बेनिफ्राय जोङो गाव गावनि न'खराव जेखि धोरोमानो जाया मानो फुजा होनानै जोङो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो गेदेराव उन्दैखौ अनो थिग बेबायदियैनो मोजाङै मोजां माने गिबि सानखौ जोङो बारहोलाङो आरो गामिफ्राव गाव गावनि देरसिन जानायफोरखौ जों खुलुमस्रांहैयो बेबायदि जों नुनो मोनो बेनिफ्राय बेनि नैथि सानफोरनिफ्राय
औ।
ज ज बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो दुखु दाहाफोरखौ दोनथनानै नखर नखर हाबनानै जोङो मोसानाय रंजानाय जेरै खाम सिफुं जथा लानानै जाग्रा खाजा जानाय बेजों लोगोसे सेनो जौ बिदै लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो । बेबायदिनो मोजाङै बैसागुखौ स्नि सानहाासिमलागै जों खुंनायखौ नुयो आरो बेजों लोगोसेनो
औ।
बरफोरनि बैसागुनि गेजेर नो खुंखा जानाय बा गोखा गोखै जानाय जों बेखौबो रायज्लायनो हायो । बे गोखा गोखै जानाय खायफा मोसौ बैसागु सैत्र दाननि जोबथि दिनावनो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो खायफा खायफा स्नि सान रंजाखांनायनि उनाव गामियावनो ज जानायखौबो जों नुनो मोनो गामिनि अनगायै नखर नखर गावबा गाव जानायखौबो जों नुनो मोनो । बेजों लोगोसेनो गामियावबो जायो बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियाव गोखा गोखै जानायखौ लानानै माबाफोर फोथायनाय दं नामा?
औ नोंथां दङ गोखा गोखैखौ लानानै फोथायनाय जों जोंनि ओनसोलाव दिनैसिमबो फोथायो आरो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों होननानै खोनाबोदों गोखा गोखा गोखैखौहाय जायो मानो जायो होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आ आबै आबौमोना फोथायबोदों जे ओ बरफोरा मिथिंगाखौनो आंगो खालामनानै मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थांना थाबोदों नङा होमबा?
औ।
खायनो जोङो मिथिंगाजों जुजिनानै बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावो बायदिसिना ओ द खामानि दामानिफोरखौ मिथिंगाजों लोगोसे मावलाङो जायखिजाया आबादानो जा बा जायखिजाया मिथिंगायारि थासारि बेफोरखौ जों गासिबो गोरोबनानै मावो आरो मिथिंगानि सायावनो बेनिखायनो बैसागुआ जेन बैसागुआ जोब बोसोरनि गिबि सान गिबि दान होननानै जोङो बुङो मानोना बोसोरावथ जिनै सान जिनै दान थायो नालाय नोंथां
औ।
बेनिखायनो बैसागुनि गिबि सान होननानै बुङोब्ला जों बैसागुखौनो हमनो हायो बेनिखायनो बैसागु समाव जेन गिबि सानावनो जेन रावबो जेबो बेराम आजारजों जुजिनाङा जेन रावबो बेराम आजार जानानै जेबो खैफोद आफोद जाया बेनि थाखायनो जोङो गोखा गोखै जानाय नेमखान्थिखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो । बे गोखा गोखै जानायावहाय गुबैयै बिदि बिलाइ बुथुमनानैहाय खौसेयै ज' लगायनानैहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बे गोखा गोखैखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गोखा गोखैखौल' जायोना मायबा बेद बेजों लोगोसे मायबाफोर ओ होफादेरबावो नामा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो आरो ।
औ नोंथां जोंनिथिं बेखौ जौसेसोनिबो बारा मैगंफोर बुथुमनानै मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै बिबार बिलाइ बिफां रोदा बेफोरखौ गासैबो ज' खालामनानै बा रायजोआवनो ज'यै अमाजों बा दाउजों संनायखौ नुयो। बा जोंबो मोनजाबोबाय। बेजों लोगोसेनो आरो बे जानायावबो जों माखासे बे सोलायनायफोर नुदों जेरै आथिखालि बेफोर मैगंखौ जोङो नागिरनायखौ नुनो मोनला। दाइरेक्ट हाथाय बाजाराव थांनानै लाबोनानै जोङो दायरेक्ट जाफैनायखौ नुनो मोनसै। थोंजोङैनो जोङो खस्थ' गैयालासे जानाय खौ जों नुनो मोनो।
औ ओ बेनि जाहोनाव जोङो बुंनोबो हायो नोंथां जेनेबा आथिखालावहाय हाग्रा बंग्राफोरा बेफोरबायदि गोबां बिबांनि खमायबोनो हमबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय जोङो गावनि गोनांथिनि बेसादफोरखौ बा बिफां लाइ फां हाग्रा बंग्रानि मोननाय हा माबा बेसादफोरखौ जोङो सिनायनोबो रुदिया बा सिनाय सिनायस'आ जालांबाय जायनि जाहोनावहाय हाफोरावबो दानि जुगाव गोबां बायदिसिना हासार आरि होनायनि जाहोनाव हाग्राफोरा हाग्रा बंग्राफ्रा थैलांनानै बायदिसिना मैगंफोरा गोमालांनो हमबाय नङाना नों थां बेफोरनि जाहोनाव नो जानो हागौ मानसिफोरा बायनानै जानायखौनो साबसिन मोननानै लानाय जाबाय आरो। जेनेबा बेफोरबायदि दि नागिरोब्ला समबो लायो आरो। गोबां खस्थ'बो जायो नालाय बे ओंखायनो नागारनायखौ एसे एनैहै नुनो मोनबोदों आरो।
औ बेबादिनो आरोबाव जेब्ला बैसागु सफैयो अब्ला सानै सेंग्रा सिख्ला गोसो सिङाव मोजां मोनखुमानायफोरखौबो गाव गावनि गोसो सिंनि खोथाखौ जोङो फोरमायलायनायखौ नुबोयो। सेंग्राया सिख्लानो सि सेंग्रानो बैफोर गेजेरजोंबो जोङो गावबा गाव जिउनि जरा जुलि जानायखौबो जों नुनो मोनो बैसागुनि थाखायनो। बैसागु समाव बयबो गावनि मेंनाय दुखु खस्थफोरखौ बावगारनानै जोङो रं बियो आरो बे बैसागुआ बरनि आबादजोंनो माखासे सोमोन्दो दङ माने बै समाव गायनाय फुनाय बै फोरखौ बिनि मेंनाय बानायफोरखौ गान बाउगार बावगारनानै बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बैसागु जोब खांनायनि उनावनो जोङो गायनाय आबादारिफोरा गायनाय फुनायाव मुखुब थाफिननायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिफ्रायनो
औ नोंथां बैसागु बैसाग गु बोथोरजों जेनेबा बैसागु दानजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबाफोर बिदि फुजा खालामनाय खान्थिफोर दङ नामा
बैसागु समावथ जोंनियाव बेफोरबायदि जेबो खान्थि खालामनाय नङा खालामनायखौ जों नुबोआखै जेब्ला बैसागनि से बा नै खालार साननैनि हाबाफारि लानानै गामियाव माखासे मेट्रिक पासफोर जानाय ओइस एस पास जानाय बैफोर साफ्रोम फरायसाफोरखौनो जोङो बरायनायखौ आथिखालिन आथिखालाव नुनो मोनो आरो गुबुन जायगाफोरनिफ्राय जोङो आलासि लेंंहरनानै बोसोन होनाय बा मोनथियैखौ मोनथिहोनाय बै बेफोरबायदि हाबा खालामनायखौ जों नुनो मोनो साननैनि थाखाय आरो गोदोनिनो गेलेमु जेरै थालिर बिफां गाखोनाय दिरुंबोनाय बैफोर बादायलायनायखौ जोंनियाव खालामो दासिमावबो खालामोबा खालामलांबाय थागोन ।
नोंथां समा जासिगोन नामा? जोंना रायलायनाया । औ दे ।